हेलौ हेलौ औ नोंथाङा मा मोदाइ दङ
आं मोजाङैनो दङ नोंथां नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ
जाङैनो दङ। ओ आ सार नोंथां आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोमोन बुंनो हागोन ना
हागोन नोंथां।
ओ जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सो गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे
औ गाननाय जोमनाय औ हागोन नोंथां आं बिदिब्ला नोंथां नोंथांनो फोरमायहरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ जोङो जों बर' माहारिया हिन्जाव एबा आइजो सिख्लाफोरखौ गुबैयै दखना गाननाय नुनो मोनो लोगोसे हौवा एबा सेंग्राफोरखौ जोङो गामसा गाननायखौ नुनो मोनो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाया जोबोरैनो ओ समायना रमायना आगरजों गाबजों दाफबनाय जोबोरैनो जोंनि गाननाय जोमनाया जोंनि मुलुग दरबाराव बयजोंबो सिनायजानाय गनायजानाय मोनसे गाननाय जोमनाय खसाब नों नोंथाङा मा सानो जोंनि बर' हारिनि गाननाय दखनानि सायाव
ओ आङो जोबोरैनो मोजां मोनो मानोबो जोङो दख'ना जोंनि आइजोफोरनि गाननाय दख'नाखौ जों गावनि आखाइजोंनो दानानै गानो आरो हौवाफोरनि गामसाखौबो ओ जों आखाइजोंनो दानानै होयो ओ लोगोसेनो हिनजाव गोदाननि थाखाय ओम दखना थावसि जों बेखौ आखाइजोंनो दानानै हिन्जाव गोदानखौ गानहोनाय जायो आरो ओ बेजों लोगोसे हौवाफोरनि गाननाय ओ हाबायाव गाननाय खसाबफोरखौबो जोङो जेरै गामसा बेखौबो जों आखाइजोंनो दानानै गानहोनाय जायो ओ नोंथाङा आरोबाव मा बुंनो सानो
आंबो बेखौनो सानो जे नोंथां जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गुबुन हारिनि ओ दानाय जोमनाय जिखौ गानालासिनो जोङो जोंनि दानाय दख'नाखौनो गानोब्ला जोबोद साबसिन जागौ मोनो जोङो मिसिंफोराव दानाय दखनाफोरखौ बायनानै गानालासिनो जोङो नआव दानानै गाननायफोरखौ साबसिन मोनो
औ।
नोंथांनि बादिब्ला बायनानै गाननायखौ साबसिन मोनोना न'आव ख न'आव दानानै गाननायखौ साबसिन मोनो नोंथाङा?
आखाइजों दानानै न'आवनो आखाइजों दानानै गाननायखौ साबसिन मोनो।
औ।
मानो होनब्ला जोङो आखाइजों दानानै गानोब्ला बेयाव बायदि रोखोमनि आगरफोरखौ जोङो एरखांनो हायो समायना रमायना ओ जेरै फारेव मे गन दिंखि या बिजौ आगर गुबै बेफोरखौ जों एरनानै समायना रमायना रंगिना संगिना महर बेरखां होननानै जों गानोब्ला बर' आइजोफोरखौ साबसिन नुयो। उम नोंथांनि बादिब्ला?
आंनि बायदिब्लाबो बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेन्दों बिलाइफोरनिफ्राय जोङो जि जोमखौ ओ गाब गाहोनानै दाबोनायखौ नुनो मोनदों। जेरैहाय गोदो गोदायनि जि दाग्रा आइजो एबा सिख्लाफोरा जोंनि दावसिन बिरनायफोरखौनो लानानै सोरबा खोनथाब्लानो दाउ बिरलांनाय आगर एर होमब्लानो एर नो हानाय मोनसे गोहो दङ'मोन होननानै मोनथिनो मोनदों।बेनिखायनो जोंनियाव दानाय लुनाया लुनानै गाननाय सि जोमा जोबोर बेसेन गोनांथार। नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंलु सोंनो सानदों।इन्दि जिखौ जोङो माबोरै दानाय जायो मानि मा खुन्दुंनिफ्राय दानाय जायो?
ओ इन्दि जिखौ जोङो लाथा एम्फौनिफ्राय बानायनाय जायो ओ
औ।
एम्फौ लाथाखो गिबियाव फिसिग्रोना फिसियो। ओमफाय बेनिफ्राय जे ओ बिनि फिथोब थुबनाय बेखौ रू गिबियाव रुग्रोबाय रुनानै बिनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै इन्दि खुन्दुंखौ दानाय जायो। ओ इन्दि खुन्दुंङा जोबोर इन्दि जिया जोबोरैनो समायना आरो बियो लानोबो जोबोर मोजां जायो।
नंगौ।
आरो बिखौ लायोब्ला
औ।
ओ बिखौ लायोब्ला आरोबाव ओस बर'आइजोफोरखौ समायनासिन नुबावो।मानो होनबा बियो जोबोरैनो बेरखाङो आरो मानसिफोरजों। आइजोफोरजों।
इन्दि खुन्दुंजों मा मा जि दानाय जायो जों नोंथाङा मोन्थिगौ ना?
ओ इन्दि खुन्दुंजों जोङो ओ फास्रा दानाय जायो। आरो दख'नाबो दायो।
औ
आरो इन्दि खुन्दुंनिनो रेगे रेगां फास्राबो दायो
औ नंगौ
बेखौ जों नआवबो दा नआवनो दानानै लायो खायसेया मेसिजों दानायखौबो बाहायो ओ जुदि नआव दानाया साब साबसिन जायो आरोना।
औ नंगौ आथिखालाव जोङो इन्दि खुन्दुंनि आरनाइ फास्राजों ओ मान बावनायखौबो नुनो नो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ मोनदों
औ इन्दि जिनि बेसेना नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि एसे अननानै फोरमायनानै होनाय।
औ इन्दि जिनि बेसेना जोंनि जायगायाव थामरोजा ब्रैरोजानि गेजेराव।
औ
नोंथांमोननि जायगायावलाय?
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो। थामरोजा ब्रै रोजा बा रोजा बिनि गेजेरावहाय। इन्दि जि गांसेखौ जोङो बायनानै मोननाय जायो।
औ
जोङो इन्दि खुन्दुङा जेब्ला गुफुर एबा एसे गोमोरे बेखौहाय जोङो गुबुन गाब गाबावनानै गुबुन रोखोमनि सि दाबावनो हा हायो नामा?
औ हायो, बेयाव गुबुन ओ गुबुन गाबहोनानैबो दानाय मानसिफोरखौ दानानै लानाय नुनो मोनो। अ आरो गुबुन गाब होयोब्लाबो बियो जोबोद समायनानै नुयो नाथाय बिनि इन्दिनि ओ अरजिन गाबखौ गाबजों बांसिन समायसिनो आरो।
औ
फास्रायानो जादों दखनायानो जा बिनि गुबै गुबै गाबजों बांसिन समायना नुयो।
औ
नों बिथांमोननि जायगायाव
औ जोंनि
ओ गुबुन गुबुन गाबनिबो बाहायो नामा?
गुबुन गुबुन गाबनि बाहायलायो बाहायनाया बाहायो अब्लाबो बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोना। अरिजिनेल बि बिनि थाखानाय गाबखौनो जोङो दानानै लानाय एबा गलाफोराव बायनानै लानायखौ जोङो नु नुनो मोनो
बैसागु फोरबोनाय मोसानाय एबा फोरबोफोराव नोंथाङा मा गाबनि गाननाय जोमनाय गाननानै रंजानाय नुनो मोनो?
ओ बांसिन दखना गोमो ओ आरनाइ गोथां आरो गोजा रेगे रेगां फास्रा लानानै बांसिन रंजानाय नुनो मोनो मानो होनबा गोमो आरो गोजा बियो मानसि मानसिखौ बुहुद समायना खालामो आरो बर' आइजोफोरा जुदि बिदि गोमो दखना आरो गोजा फास्रा लायोबा बांसिन समायनासिन बेरखाङो उम नोंसोरनि ओनसोल हेलौ
जोंनि ओनसोलावबो बैसागो बोथोराव गाननाय जोमनाया गोमो दखनाखौनो आइजोफोरखौ बांसिन गाननाय नुयो बेजों लोगोसे जोङो फास्रा गो गोजा लानानै मोसानाय नुयो एदिनो ब्लाउस गो जा गाननाय नुयो लोगोसेनो जोङो हौवा एबा सेंग्राफोरखौ गामसा खायमा गानाय नुयो साद गसला गुफु गाननाय नुयो आरो आर'नाइ फोर लानानै रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथाङाबो मिथिगौ ना जोङो फुजा बाउनाय समाव दौदिनिया मा मुंनि दख' खना एबा मा गाब नि दख'ना गाननानै फुजा बावनाय जायो
ओ दौदिनिया ओ
बेखौ जोङो दख'ना थावसि औ बेखौ दख'ना थावसि नामा बुङो
अ दख'ना थावसि
औ
ओमफ्राय ओ ब्लाउस गुफुर
औ
सरि गोजा
औ
गोजा गुफुर बिदि गानो आरो
नंगौ
औ नोंसोरनि जायगायावलाय खायसे माने खायसेया गुफुर गानो खायसेया गोजा गानो
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दौदिनिफोरखौ दख'ना थावसि गाननानै फुजा फोरबो बाउनायखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो दख'ना थावसिखौहाय ओ हा हाथासुनि हाबाफोरावबो जोङो गाननाय नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ हिन्जाव गोदाननो गानहोनाय जायो।
औ नंगौ।
जोंनि ओनसोलावबो हिनजाव गोदानो दख'ना थावसिखौनो गानहोनाय जायो।
औ नंगौ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो जोबोद मुंदांखा महरै सिनायजाबोदों नङा होनबा नोंथां?
औ
ओ
दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा दोनथ'लायनोसै नामा दे